औ नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
नोंथां नै ओरैनोसो जिरायगासिनो आङो दायो माने।
औ नोंथां बिदिब्ला जों औ नोंथां औ। अब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला ओ जोंङो दसे सम ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ। अब्ला जों माने जोंनि बर' समाजाव बै नाफोरखौ जेरै माबोरै हमनानै माबोरै ओ लायनानै मा बोरै बोननानै जानाय माने ना जानाय होनोब्ला जों गोबां जेरै जों खुसिया नाखौ माबोरै बोननानै जायोमोन। एबा नास नास नास्राय नाफोरखौ जेरै बाथा होनाय बुङोना नोंथां बै बाथा होलायनानै लायनाय आरो बै माखासे ओ बिलोफोराव एबा हाग्राफोराव। ओ नाफोरखौ ल'फायनानै लायनाय। बुङोना नोंथां बैफोरखौ ना खुसियाफोरखौ माबोरै। जावो नै बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नंगौ।
औ
होमबा आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै होनबा ना नोंथां।
जागोन ओं।
औ ओ बे जोङो ना गुरनानै जायो होनब्ला जोङो माखासे आदब खायदाजों जोङो नाखौ गुरनानै जायो जेरै जोङो ओ माखासे जे आगजुफोर दङ बैफोर नाखौ हमनायनि थाखाय जोङो जेरै खखा खाखि जोङो ओमफ्राय ओ सेन लोगोसे जोङो फल' दङ। आरो जोंनाव ओ जेखाइ खबाय लोगोसे जोङो बे मा होनोमोन ओ जे आस्रा जे बेनि बे बेनि उनाव बेहाय आरोबाव जोंहा ओ दंबावो बै ओ बाथा होनाय बाथा बोननाय लोगोसे आरो बे ल ल लफायनाय जोङो औ बेफोरबायदि माने आ खान्थि आयदाजों माने आदबजों जोङो नाफोरखौ हमो बा जोङो ओ बोखाङो थिग बेबायदिनो जोङो ओ सेनजों जोङो ना हमनो होनब्ला जोङो ओ जोङो दै बोहैबाय थानायाव सेनाथ' जाबाय बियो मोननै रोखोमनि थायो। सेनना। सेना माने ओ सिगां सिगांजों सिगांनिफ्राय फैनायाबो हाबनाय मोनसे आरो उनथिनिफ्राय उ माने दावखोनाय जायखौ ना दावखोनाय ना दावखोनायाबो माने हाबनाय आरो ओमफ्राय सिगांनिफ्राय फैनायाबो हाब नाय मोनदि बिदि मोनसे जादनि थायो ओमफ्राय आरो मोनसे जाद थायो सिगांथिंनिल' फैयनाय हाबनाय।
नंगौ बेखौ बे सिगांथिं हाबनायखौ माने जोंनिथिं गुरुं होननानै बुङो नों
औ औ औ नंगौ नोंथां औ ओमफ्राय बे खौ जोङो सानानै माने गोबां मोजां आरो बेयो माने दै बोहैयाब्लाबो बेयाव नाया हाबनानै हायो आरो मे नाखौ जोङो बेयावहा फोनांनो हायो बेबायदिनो जोङो नाखौ हमो बेनि उनाव जोङो बे खखाखौ जोङो खखाजों नाथाय दैया जुदि बांद्राय गोसा बोहैयाब्ला जुदि दैया बोहैयालासेनो थायोब्ला दुमनो ओ अब्लानिया जोङो बैयाव खखायाव जोङो नाखौ फोनांनो हाया। जेनेबा बेयावहा हाबा माने नाया हाब्लाबो माने बैफोर ना फोरा ओंखारबोफिनो आरो बेबायदि जोङो ओमफ्राय जेब्ला बियो नाथाय दै गोसा बोहैदोंब्ला दै से दाहारब्ला अब्लानिआ जों बेखौ सानानै जो बेजोंनोबो हमनो हायो आरो नोंथां। जों ओमफ्राय आरो बे खाखि होनोब्ला जोङो बे फिसा फिसा जाबाय बेयो जाबाय औवाखौ टिवल जिरनानै टिवलोंनो बेखौ हेबनानै बानायनाय बेयो मोनसे ओ बेयो बांद्राय गि दा बेयो मुनै मुनैसो गोलाव जायो आरो मालाबा समाव जों मु जुदि ना गिदिरफोर एसे ना सलफोर बालारिफोरबा एसे ना गिदिर नाङोब्ला नाथाय बे मासे खायानो बेयाव
औ
फुल जायो आरो जेनेबा आबुं जायो आरो। बे खाखियाव औ जों बेबाय बेखौ खायो सायोब्ला खिन्थु जोङो नाफोरखौ माने स्र' स्र' माने गथा गथा मोनो आरो जोङो ना फिसाफोरा बेयाव थाब थायाबा ना फिसाफोरखौ जों फोनांनो थाखाय बेखौ साया जों ना गिदिर एसे गिदिर गिदिर नाफोरनि थाखाय बेखायल' जों बेखौ सायो बांसिन औ देबायायदि। उम बेनि उनाव जोङो आरोबाव ओ जोंनि बर' आइजोफोराथ' ना गुरनायाव जोबोद आखा फाखा
नंगौ
औ जुदि न'खर खराव ओ समाव हाजो जेबो जानो गैयाब्ला ना बेदर फिसा गैयाब्ला बा ओ जानो माने गोजा गोजायै जानो बायोब्ला जों माने जेखाइ जायखौ जों जेखाइ होनो बे जेखाइ आरो खबबायखौ लाब्रबनानै बिसोरो दै दैमाफोराव बा दै दैज्लां बोथोरनि दै ओ बारिनाय बा दै एसे लोमसावनायफोराव थांनानै ना गुरुप्रब्तनानै लायो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बिदिनो जोङो बेफोर जेखाइजों गुरोब्ला जों माखासे मोजां जेरै फिथिख्रि ओ बेंसिना ना मावा ओमफ्राय लोगोसे बोथिया नास्राय गोरै फिसा फिसा माने दै गोदाननि ओंखार हांनाय बैफोर नाफोरा माने हनायाव जेखाइजों हखांबा जों मोननो हायो आरो बेफोरखौ लाबोनानै जोङो बै बर' आइजोफोरा माने न'आव जोंनियावथ' न'आव बायदिसिना मैगं थाखायो बै मैं मैगं जेरै मैथा मैगं बैफोर मैगंफोरजों माने गोथावनो संनानै जा फैयो आरो बेबायदि खालामनानै नाखौ हमनानै जोङो जाफैयो।
नोंगौ नंगौ।
नोंथाङाबो एसे बेनि बागै बा नोंसोरनिथिं माबायदि हमो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
माने फ्राय ओ जों बुंनो थाङो माने फ्राय जोंनि बर' समाजाव ना गुरनाय ना हमनाय ना लायनाय फ्राय जायगा लायै जायगा माखासे गासैखौबो जोङो फ्राय एखे फार्मखौनो होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां जेरै ना गुरनाय ना गुरनाय होनोब्ला जोंनि बर' समाजाव माने गासै ओ जायगाफोराव थांब्लाबो माने बे ना गुरनायखौ एखेखौनो बुंनो हायो आरो नोंथा
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे आं बेखौल' ओ नो फोरमायनो एबा ओ सावरायनो सानदों नोंथां जेरै जोंहा ओ जेरै बाथा होनाय बैफोरबो माने गोदोनिफ्रायनो ज जोंनि माने गोदोनि समाव जेरै ओ माखासे लावखारफोरा मोसौ गुमोब्ला न'निफ्राय बै लाव लावखारा मोसौखौ माने न'आव जेनेबा बाथान थायोब्ला एबा सोरबा एसे माहाजोन एबा गामिनि सानै साथाम लोगो नांनानै माने मोसौफोरखौ गुमहैनानै बे मोसौ गुंमथ' थ' नो माने बै बोरसिफोर लानानै आरो हाग्रायाव जा मोनो नाय बै गुमाफोरखौ लानानै आरो बै खानस्रि ना नोंथां खानस्रिफोरखौ माने बै बोरसियाव हायनानै माखासे मोसौ गुमनाय समावनो बै बिलो बबेबा दहला जेराव ना थायो जेरै नास्राय ना नै बैफोर थानाय ना गोनां जायगा खौ नायगिरनानै माने बै समाव एबा गोदोनि समाव बै लावखारफोरा। ओ बाथा होनायखौ नुबोदोंमोन आरो नोंथां। बेबायदिनो माने गोबां नाफोरखौ दाहायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां ओमफाय जों आरो बेजों लोगोसे ओ बेबायदिनो जों खुसिया नायाबो माने जोबोद जानो मोजां आरोना नोंथाङा माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि देहायाबो माने जाय जाय मानसिनाव थैफोरा खम ओ बिथांमोना जायोब्ला माने देहाया एसेब्लाबो ओ गोरासिन जायो होननायखौ जों खोनानो मोनो आरो नोंथाङा।
औ नोंगौ
ओ आरो बेजों लोगोसे खुसिया हमनाय होनोब्ला खुसियाथ जेराव मेराव। था थारलाबाया नों। थां माने खुसिया थानायनिबो गोबां जायगाफोर दं आरो
नांगौ
जाय हाया गुरै। बै जाय हाया माने ओ हाब्रु बोसोरसे माने बोसोरसे ओ दै थाबाय थायो बैफोर जायगायावसो खुसियाफोरखौ मोननाय जायो। जायो आरो नोंथांा बेबायदिनो खुसिया जावनाय होनोब्ला माखासे बै खुसियानि जि गुदुं एबा लामा नै बैफोरखौ नागिर। सिनायनानै एबा संनानै ओ खदाल नङाब्ला। बैजं बायदि बानायनानै लायोना नोंथां खुसिया थुयोब्ला माने बैफोर आगजुफोरजों माने जाय गा नागिर नागिरा जेराव खुसिया थायो माने बेफोरनिफ्राय खुसियाफोरखौ लानानै फैनाय जायो आरो नोंथां माने बेबायदिनो नआव लाबोनानै माखासे मैगं। फोर नङाब्ला ओरैनो भाजा। -फोर खालामनानै जों जानायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बेबायदिनो गोबां जों बुंनो हायो माने ना जानाय हुदायाबो जोंनि बर' समाजाव माने ओ गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो नोंथां
औ नोंगौ
आरो बेजों लोगोसे जों ना हमनाय होनोब्ला। जों जेरै खाथिनि दैमाफोराव बहाबा खाथियाव दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै ओ न'आव जानो ओंख्रैफोर गैयाब्ला ओंखाम गोजा जानो बायोब्ला जों न'आव थाखानाय माखासे ओ जेफोरखौ लानानै एबा फासिजालफोरखौ लानानै खाथिनि दैसा नङाबा बिलोफोराव माखासे मानै माथाम बाथोन जानो आन्था बाबो जोंनि बै समनिफ्रायनो माने ना लायनाय एबा ना ओंख्रि गैयाब्ला माबा मोनसे लायब्रबनाय बे हुदाया सोलिबोदों आरो नों
औ नंगौ।
बेफोरखौनो जों जोंनि ना हमनानै जानाय माबोरै जायो होनोब्ला जों बेफोरखौनो बुंनो हायो आरो नोंथां फ्राय माने जोंनि बर' समाजाव ओ हिन्जाव हिन्जावफोरानो हक हौवाफोरानो हक माने गोबां माखासे नाफोरखौ। ओ माखासे मैहुर खालामनानै एबा जाबोनायखौ जों नुनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ
बेबायदिनो अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां। माने समाबो जानानै फैबाय जोंहा औ जागोन दे नोंथां।